हेलौ
औ
हेलौ औ खोनाबायो खोनाबायो ओइ दाबो ओरैनो दंथ'यो नै आङो
ओरैनो मबाइल नायलाबायदों नै ओरैनो जिरायनानै।
औ
ओमफ्राय नोंहालाय मा खालामदों दालाय?
हो
ए ओं
हा
हेलौ खोनायासै माथो
दुगैनो
गैया दुगैथ'वाखै आङो नै दाबो।
दुगैथ'वाखै नै ओरैनो दंथ'यो दुगैनाया एसे उनाव दुगैसिगोन बिदिनो दाथ' नै रिंगा नैजामि जाबायना बिदिनो। नै रिंगा ब्रैजि मिनिटसोआव दुगैनोसां।
हा
हेलौ खोनायासै माथो
खामानि
हेल' हेल' हेल'
औ खामानिफोर मावदोंमोन नामा होनदां आं
ए खामानिया गैया मावथ'नाय जायाखै दिनै मावनाय जानाय नंला नै दा दा माने गथ'फोरखौबो लेखा फोरोंनांगौ दं नालाय
दा खामानि मावहैबा टाइमा मिलायनाय नंला नालाय ओंखायनो दिनै
नामा
हा
औ मानि न खाथि खाथिनि गथ'फोर टिउसन लादों आरोना दा बिसोर लेखा फोरोंनांगौना ओंखायनो गैया माबानो मोननाय नंला आरो
साबैसे जायो ओरैनो लाग्राफोरा
ओरैनो आंथ' एखमबा एखमबा समाव लानो सोलाबाना ओंखायनो आं सानैल' लादों आरो ना बे आबनि फिसाजो ओमफ्राय
उम
बिदानि फिसाला बे सानैखौल' लादों आङो
एखमबा समाव फुङावनो थाब लायो ओमफ्राय एखमबा समाव बेलासियावसो लायो नालाय आङो एखमबा बेलासियावबो थाब लानो सोलाबा मोनायाव लायोना बेखायनो आं गुबुन दस्राफोरखौ लाया आरोना
उम
माने गुबुनफोरखौ लायोबा ओरै सम सम मथे लाबाय थानांगौ जायोना फुङाव लाबाबो फुङावनो लाबाय थानांगौ बेलासेयावनो लाबाय थांगौ गौ जायोना माने गुबुनखौ लायोबाथ' गुबुनफ्रा एखमबा लानाय एखमबा लायोबा मोजां मोना नालाय मोजां मोननाय नङा नालाय
औ
ओरै फारसेथिंआहाबो सम मथे लाबाय थानो सोलाबाना
औ
ओंखायनो गुबुन लानाय जाया आरो ना ओरैनो सोलाबबा सोलाबबा फोरोंनोसै होननानैसो लानाय जादों आरो
ओं बिदिनो लानो थिनजाबाय थायो दस्रा लाफैनो नागिरो ओमफ्राय टाइमखौ मोनाना
औ सम मोना उम दा दा सोरखौबाफोर लायो नामा ओरैनो न'नि गथ'फोरखौ
थ'वाखै दाख्लैफोर लादोंमोन आं
ए दाखैफोर लादोंमोन ना बुरजा लादों मोनदां दा ए औ ओमफ्राय ओरैनो दालाय फरायगोन ना फरायला नोङो
दाथ' फरायगासिनो फरायनायालाय
फरायगासिनो ना
औ
बिसिबांसो फरायखो बिबा दाबा
बेनोथ'' दा बिए हाबबाय दासो बिए
बिए हाबबायना बिए फार्स्ट सेम ना
एबार सेख सेखेन मोनगोन
एबार सेकेनड मोनसिगोन ना
बिदाया बेसेबां फरायखो दा
आंनाबो दासो बिए माबा जादों फार्स्ट सेम जादों
औ
दाख्लैसो मुं थिसननाय जादों आरो ना दाख्ललिसो एदमिसन लादों बावाखै उम बे माबायावनो लादों आं मा होनो रुनिकाटा कलेजावनो लादों
ओ होनबा खाथि जायोना जोंनि होमबा ओरै
नों नोंनिया वबाहाय लादों नो
आंनिया ओरै माबायावसो बासुगावआवसो
अ नोंना बासुगावआव लादोंना?
औ जोंनि खाथि जायो आरोना ओरै जोंनि खाथियाव थाङोबा।
औ औ जोंनाथ' जोंनाबो ओरै रुनिखाथाबा खाथिनो जायो नालाय जोंनाबो।
मा गामि होनो मोनलाय नोंसिना?
जोंनाथ' माबायानो बे थिल'गाव मिथिखायो ना?
थिल' गाव औ मिथिनायालाय मोनथियो।
उम
थांनाय जायाखै गामिखौलाय मिथिगौ
हो
थांफेरनायलाय जायाखै गामि
गामिखौ मिथिगौ ना आरो ओरैबाबोथ' बे हारिमुनि माबानायाव रायखांलायनाय जायोना गामिफोरखौ
औ एवल मिथि
औ
ए ए
हा खोनायासै मा होनदों होनलाय।
खोनाबाय
औ दासो खोनादों मा होनदोंमोनथाय।
दासान्दि मोसानाय लाथ'थाराखै नोंसोर
ए गैया मोसानाय लायाखै हो दासानदिहाय।
एबार जुलायाव लागोन ना?
एबार जुलाइ दानाव लानाय जागोन ना मागोनथाय। एबार नै जुलाइ दानाव ला नोहागौदां
बिदिनोसो लायनोसि द ओरैनो जेनेबा।
हो
कोइ दिनसो लायो वाट्सएपफ्राव?
बिदिनो माबा बे सप्थायाव माबा लायो आरोना बिदिनो प्रेक्टिसखौ दा प्रेक्टिसखौ ओनदों नोङो ना? बिदिनो सब्थायाव खननै लानाय जायो सिगाङाव खबथाम खनथाम लायोमोन ओमफ्राय दा
औ
खननैल' लानाय जायो आरो ना सुनिबार रबिबार साननैल' लानाय जायो
औ जोंनाबो बेबदियावनो लायो सुनिबार रबिबाराव टाइम माबाय ना
औ
दा बन्द' खालामथ'दों जा होमबा दा एगजाम जा नागिरदों ना
औ औ
औ सम सम बन्द' बो खा खालामनाय जायोना गेजेर गेजेर
औ आसा आसा खालाम
औ प्रेक्टिस फिसा फिसाबो गैया खालामनाय जाया खै जोंना दासान्दि माने जोंना गामियाव एसे उसुबिदा जानानै दंमोन नालाय ओंखायनो बावहाय एकदम माने जोंना गामियाव सुदाय मानिे माने जोंना गामियाव एसे उसुबिदा जानानै दङमोन नालाय ओंखायनो बे मासाव दालासै होननानै बादा होबायना गामिनिफ्राय ओंखायनो लानाय जायासै आरो
औ अ उसुबिदा जादों नामा
गामियाव एसे उसुबिदा दंमोन आरो माने बिनि थाखायनो बादा होबायना गामिनिफ्राय ओमफ्राय लाथ'नाय जायासै
आ
माने बे दामनाय देनायनि थाखाय एसे उसुबिदा जानानै दंमोन आरो
औ
ओंखायनो लाथ'वाखैमोन नङा होनबा
ओ बेनि थाखायनो लाथ'नाय जायाखैमोन बे उननि मास फ्राव लानाय जागोनदा उननि दान राव लानाय जाहैनो हागौ
फैगोन सप्तासेनि बाराव नामा
हा
फैगोन सुनिबाराव लागोन नामा नैबे फैगोन सुनिबाराव लागोन नामा होनदां औ
थ' बे दानाथ' माबाल' थांदों ना नैजिनि थारिख बे बे उननि दानावसो लाहैनो हागौ दां उननि दानाव
आरो दाथ' एगजामबो जाबायना नै उन्दैफोरना मोसाग्राफोरनिया माने
औ
जाथ'वाखै माने जासिगोन ना बे
जासिगोन दां औ सोरनाबा सोरनाबा नैजिनिफ्राय होननाय खोनादां
नैजिनिफ्रायबाबोथ' दिनै थ' माबा थांबायना बुधबार ना
औ
औ मंगलबार सोना दि
मंगलबार मंगलबारसो खोमा
मंगलबार औ दिनै बुधबारसो बुधबार
बुधबार ना मंगलबार मैयासे मंगलबार दा
औ मैया मंगलबारमोन दिनै बुधबार बिस्थिबार सुक्रबार सुनिबार रुबबार समबार स्नि जिदाइन जिगु नैजि नैजिसे नैजिनै बिदिनो नैजिनैनिफ्राय जाहैगोन ओरै जोंना सोरनाबा सोरनाबा नैजिनिफ्राय जागोन आरो ना
क्लास फिसा फिसानाबो ना
हो
ओरैनो ओरैनो क्लास क्लास फिसा फिसानि जागोन दां
औ क्लास फिसा फिसानि
दिनै थेक्स जागोन दां खोमा
औ बिदि बिदिनो बिदिनो जागोन बे दा
औ
बेनाबो जासिगोन होबाथ' ना दा एकजाम
औ
औ
दे होमबा बिदि बिदिबा ना दोनथ'नोसै बिदिबा उम